हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
औ हेलौ
खोनास्रायाखै किनतु
हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना
हेलौ
हेलौ
औ हेलौ
आंखो हायस्रायाखै
औ खोनादों नोंथां औ खोनाबाय
खोनायाखै
खोनाबाय हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना
हेलौ हेलौ हेलौ आं खोनायाखै हेलौ हेलौ हेलौ